औ खोनादों।
औ दे बिदिब्ला जोङो दिनै औवानि सोमोन्दै सावरायनो न
औ
औवाखौ जों जेनबा गोबांथार खामानियावनो बाहायनो हायो जेरै न लुनायाव खुन्थानि थाखाय खामिनि थाखाय। बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो मै गं बैसांफोरावबो जोङो गोबांथार बेबायदिनो औवानि गोनांथि जायो बे फोरावबो जोङो औवाखौ बेबायदिनो खुन्था होनानै आरो गोजौफ्राव बेबायदिनो खामि जेंसि बेबायदिनो होनानै जोङो बैसांफोर लुनायावबो बाहायनाय जायो।
उम
बेबायदिनो गोबांथार आबाद मैगं थाइगं बेबायदिनो गायनायावबो जोङो औवाखौ गोनांथि जायो जेरै बेरा हेबनायाव आरो खुन्थाफोर होनायाव बेबायदि बिदिनो औवाखौ जोङो बेबायदिनो बाहायनाय जायो आरो बिदियैनो जोङो औवानि साहायावबो जोङो बेबायदिनो जिरायनो जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो गुसु थान दा मोनो बेबायदिनो दा दैज्लां समाव जोबोद गरम जायो बेयावहाय जोङो औवानि सायहा फोराव बेबायद दिनो जिरायनो था थान्दा मोनो बेबायदिनो जोङो गोबां खामानिफोराव बेबायदिनो बाहायनो हायो औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनाङानो होनजायो नोंथाङाबो बे बेबायदिनो मा मा खामानियाव बाहायो फंनैसो बुंनो हागोन ना?
ओ बाहायनाया बाहायो आंबो इदिनो खामानि मावनायफोराव बेरा दुमथेनायफोराव बाहायो आरो इदिनो औवा बुरखानि माबा खो औवा मेवाइखौबो ओंख्रिदो अनला ओंख्रिदो जायो आरो औवा मेवाइखौ ओ ओमफ्राय आरो बिदिनो खुन्थाफोर नफोराव गायसंनायाव इन्जुर होनायाव बेखौ खुन्था बानायनानै गायो आरो ।
औ ।
उम
नंगौ नोंथां बुंनायाबो सो सैथोआनो
उम
औवा मेवाखौबो जोङो जानो जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो औवानिफ्राय बेबायदिनो खुन्था बेरा हेबनायल' नङा मैगंबो मोनजायो जोङो दा दैलां समाव बेबायदिनो औवा मेवाखौ जोङो बेबायदिनो अनलाजोंबो जानो गोथाव मोनो बेबायदिनो । जोङो अनलाय बेबायद दिनो माइ माथा माइरं गुन्दैखोनो देनानै अनला जानोबो जोबोर मोजां मोनोना बेबायदिनो । बिद दर होनानै जोङो जानो हायो बेबायदिनो ।
उम
अनला मैगं होनोबा जोङो न'नि माथा माइरंखौनो जेनब नङाबा ग्रेन्द्रराव बेबायदिनो देनानै जोङो मेवाफोरजों आरो दाव बेदरजों बेबायदिनो अनला जाजायो न' । आरो मा मा खामानियाव बाहायजाबावो नोंथाङाबो बुंना हागोन ।
खामानिया औवाया ओ जेरै औवाजों माबा बानायो जेनेबा खागज मोनस से जों बिजाबाव लिराम बिजाब लिरा होमबा जोङो बेहायबो औवाखौ बाहायो बहि बानायनायाव आरो ए गोबां माखासे खामानि
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो । बेबायदिनो जोङो दाला सानद्रिब फोरबो बनायनाय जायो औवाजोंनो । दाला सानद्रि आरो बेबायदिनो जेखाइ खबाइ बे-बेबायदिनो गोबांथार जोङो खामानियाव बाहायनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो खदाल बिखंफोर रुवानि बि खंफोर बेबायदिनो औवाजोंनो बानायनो हायो जो- ङो जोङो बे औवानि हेबनाय दालाफोरजोंनो बेबायदिनो जोङो न'नि खामानि माइरंफोर जावनाय बेबायदिनो बाहायनो मोनो जोङो बेबायदिनो आरो जेखाइ बे बायदिनो जेखायबो हेबनानै जोङो बे उवा जोंनो जेखाय हेबनानै जोङो ना गुरनानैबो मोनजायो। आरो खबाय जेरै जेनो खबाइखौबो जोंनो हेबनानै बेबायदिनो ना लानो थाखाय बे बेबायदिनो मोजां मोजांथार बेबायदिनो हेबनानै फाननो हायो बेबायदिनो आरो बेल' नङा गोबां रोखोमैनो जोङो बायदि रोखोम बुस्थुफोर हेबनो हायो। जेरै दाहारा-दाहारा फोरखौबो जोङो
उम थार आङो।
आरो नोंथाङाबो मा-मा मिथिबावो बुं
ओ आं मिथिनायाव थरजा-थरजा बेराबो हेबो इन्जुर ओ औवाखौ ओमफ्राय आरो बिदिनो माबाखौ खदाल बिखुंआरिखौ बानायो बानाय-बानायो आरो बिदिनो दङ' र' दंनाया। गोबां दङो।
औ
दालाफोरखौबो बाहायो। दालाफोर हेबनायावबो उ सान्द्रि हेबनो सानदांगा हेबनायावबो बाहायो जेरै ना गुरनानै मोनबो बादाय जेरै साननांगायाव नाफोर नाथुरफोरखौ ना नाफोरखौ फोरानो ना फोराननो थाखाय। बे औवा जोंनो सानदांगाखौ बानायो आरो। सानदांगाखो हेबो। औवाजोंनो। उम आरो माइरं। सालिनोबो। माबाखो सान्द्रिखो हेबनाय जायो आरो औवाजोंनो माइरं सान्द्रिनो माइरं सान उम।
सान्दांगा फोर हेब। नाबो जोंङो बेबायदिनो ना गुरना लाबोनानै बे बायदिनो। बो ना फोर फोराननानै लानो हायो बेदिनो जोंङो हेबनानै लायो आरो बेजोंनो हेबनो गोरोंफोरा बेबायदिनो सानद्रि। दाला बेबायदिनो हेबनानै। फाननानै थाइसे थायनै रां खामायनानै। बेबायदिनो नखर सोलिनोबो हायो बेबायदिनो गोरोंबा गो रां आरजि जिनोबो हायो जों गोबांथार
उम।
खामा। नियाव बाहायनो। हायो।
उम।
जेराव बा दानि समावसो जोंङो गोबां बे बेबायदिनो फाखानि खुन्था हेबनो मोनो नङाबा जोंङो मिथिनो मोनो जोंङो दा खामिल नङा इन्जुरबो हेबनो हायोना जोंङो बे औवाजोंनो। हेलौ नोंथां खोनादोंना औ औ बेजों औ बेजोंनो जोंङो ननि इन्जुरफोरबो बाहायो। आरो नों थांङा मा‌नथिबावो। फंनैसो सावरायनो हागोन।
ओ आं मिथिनायावथ' औवाजों बानायबाबो बुहुदानो बानायो जेरै मोस सौ होलांनो थाखाय लौ थिबो दानो। उ आरो इदिनो गोबां औव जेनेबा बाना औवाया थैयोना औ देरनानैसो थैयोना बेखायनो जोङो बन खालायनानै ओंखाम ओंख्रिबो सुजा ओंखाम ओंख्रिबो बन सुनो हायो आरो अर सुनो हायो बेजोंनो ओंखाम ओंख्रिबो संनो हायो जोङो । बनबो जायो। उ।
नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो बेबायदिनो जोङो खुन्था हेरि बनायनाय न' नङा जोङो जोंनि बननि थाख खै बो मोननो हायो जोङो बेबायदिनो मालाबा समाव बिफां बन्दोल' जोङा बेबायदिनो औवा बन थादेरबा जोङो बेबायदिनो अर सुनायाव मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो बेखायनो बननि थाखायबो औवाया जोबोर मोजां बेबायदिनो दंफां बनजों होफानानै बेबायदिनो सुयोबा मोजाङै जोङो। बेबाय बिदिनो जों ओंखाम मैगं स संनो हायो। बेजोंनो अब्ला नों नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै गोजोनथों। औ।
उ